औ नोंथाङा सम दङ ना नोंथांजों आं एसे राय्लायनो सानदोंमोन।
रायज्लाय जायो नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथांनि ओनसोलाव जौखौ आरो एमावखौ माबायदि बानायो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां।
औ हायो नोंथां जौखौ जोङो फार्स्टआवनो मा होनो जौखौ जौआ जाबाय ओ एमावनिफ्रायसो जाग्र नाय नालाय आं एमाउन्टनिफ्राय ओमफ्राय रनोसै आरो औ एमाखौ जोङो फार्स्टआवनो माइरंखौ सोमना लायो दासै गोबाव सोमना लानानै बेनि उनाव औ। ओ इदि मोखोन बिलाइखौ खानानै एमाव बिल खौ खानानै खानानै लायो लायनानै बिद बिदिनो एमाव बानायनायाव ओ जोङो खान्थाय बिलाइ होयो। ओमफ्राय ओ आनारस बिलाइ होयो बिदिनो बेफोरखौ ओ एमाव बिलाइखौ खाना लाना फैनानै बेफोरखौ गासैखौबो खांजोबनानै जोङो औ जमा खालामनानै बेखौ जोङो ओ देयो आरो देनानै ओ गुन्दै जाब्ला नाथाय सालिनानै गुन्दै जायोना बियो गुन्दै ज नाथाय बेखौ औ देखांनानै न'आव लाना फैब्ला बेखौ जोङो ओ दै एसे होनानै नानानै जोङो बेखौ ओ माबायो आरो मा होनो बिदिनो लारु बायसा बानायो लारु बायसा बानायनानै जोङो औ बेखौ सानथाम सानब्रै ओ दोनथ'नानै खोबनानै दोनो दोनथ'नानै औ बेखौ बे जोङो ओ बोखारनाय जायो बोखारनानै औ बेखौ जों बोखारनानै एसे फोरानना दोनबावो सान सानथाम सानब्रैसो बिनि उनाव जोङो जौखौ ओ माइरंखौ जोङो सुग्रोना लानानै फार्टावनो ओ दै होन होनानै दैया जुदि ग्लब ग्लब गोदौबा जों माइरंखौ होयो होनानै औ बेखौ जोङो सान सानब्रैबा सानथाम बिदिनो दोननानै जोङो ओ बियो जौखौ बाखोर होयो बाखार एमावखौ होनानै जोङो ओ बिदिनो खान्थायाव सोना दोनो साननै एबा सानथाम जाब बा औ खान्थायाव सोना दोननानै बेखौ जोङो बियो रोसि जायो बिदै जौ बिदै जायो औ बिदिनो ओ जोङो बेखौ सावनो जायो सावनो जाब्लाथाय ओ जोङो बेखौ सावनानै ओ बिनो सेरेब ओंखा बियो जौ ओंखारो औ जौ औ जौ ओंखारब्लाथाय ओ बेखौ जोङो ओ गोबाङानो जोंनि बर' सुबुंफोरा लोंनाय जायो आरो नोंथाङाबो हायोबा एसे फोरमायना होदो
औ नंगौ नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जोङो गिबियावनो एमाव बानायनो जोङो एमाव एमाव आरो बाखार बानायनो थाखाय जोङो गिबियावनो मिथिंगानिफ्राय माने बिलाइ बुथुमनो गोनां जायो जेरै जोङो मोखोना बिलाइ आनारस बिलाइ खान्थाल बिलाइ बेखौ जोंनो नांगौ बेनि उनाव जोङो एमाव देनो थाखाय गिबियावनो जोङो माइरंखौ हरसे सोमना दोननांगौ रुइनायनि थाखाय जेब्ला माइरङा रुइगोन अब्लासो माइरंआ मोजाङै गेब्लेयो नालाय बेनि थाखायनो जोङो माइ इरंखौ हरसे सोमनायनि उनाव जोङो माइरंखौ बोखांना लानानै फिलाखायाव मोजाङै एबा दालायाव बोखांना लाना जोङो दसे समनि थाखाय फोरान सोरान नांगौ जाहाथे बेनि दैया खारो गयो आरो सर'दो बेनि थाखायनो मानो होनब्ला माइ रङा एसे रानस्रानायनि उनावसो देनो मोजां जायो नङाबा जेब्ला दै थायो अब्ला लाथा लाथा गथा खायो नालाय बेनि थाखायनो बेनि उनाव जोङो गिबियावनो जोङो दिंखियाव जोङो माइरंखौ देना लाग्रोनांगौ एसे गुन्दै जाजासे बेनि उनाव जोङो मिथिंगानि फ्राय जा बुथुमनाय बिलाइफोर बेखौ जेरै मोखोना बिलाइ खान्थाल बिलाय आनरस बिलाय जोङो बेजोंनो माइरंजोंनो जोङो गलाय देरनानै जोङो बेखौ देफानांगौ बे जेब्ला मोननैबो मोजाङै गेब्लेयै मिहियै अब्ला जों बेखौ दालायाव लानानै जोङो न'सिम फैनाय जायो। बेनि उनाव जोङो बेखौ, फैनानै एसे दै सारस्रि सारस्रि जोङो लारु बानायनाय जायो। जोङो लारु बानाय खांनायनि उनाव जों बेखौ जिजों मोजाङै खोबनानै जिगाब गोरान एबा जोङो फाथोनि बस्थाजों मोजाङै खोबनानै बेखौ मोजाङै जोङो सानथामनि थाखाय जों बेखौ खोबना दोन थ'नाय जायो बेनि उनाव जोङो जेब्ला बाखारा एसे गोरा जायो। बेनि उनाव जों बेखौ सान्दुङाव जोङो सानथाम सानब्रै बिदिनो सान्दुङाव जों फोरान नांगौ जेब्ला बाखारा मोजाङै राफोद गोरा जायो अब ब्ला जों बेखौ फोननो हानाय महराव फैयो। बाखारनि बाखा खारनि उनाव जोङो ओ जौ संनो थाखाय जोङो गिबियावनो जोङो माइरं खौ जोङो मोजाङै सुना लानानै माइरंनि हिसाब बै जोङो दै होना लानांगौ खान्थायाव बेनि उनाव जोङो अराव मोजाङै दैखौ गोदौ होनोनांगौ दै गोदौनायनि उनावसो जोङो जो-जोमाय संनो थाखाय जोङो लाबोनाय माइरंखौ होना होनांगौ बेनि उनाव दैजों माइरंजों मोजाङै जोङो गोदौहोनायनि उनाव मोजाङै आखामा रुइजासिम जोङो मोजाङै एरनांगौ गेजेर गेजेर बेनि उनाव जेब्ला ओंखामा जायो जौ सो- जोमाय संनाय ओंखामा बेनि उनाव जोङो गुदुं गुदुं जोङो बाखारखौ फोननो हाया ना नालाय बेनिखायनो जोङो एसे प्लासटिक बनानै बेनि उनाव जोङो आखामखौ लखबनानै बेनि उनाव जोङो एसे गुसु जानायनि थाखाय जोङो दसे लामस्रोना दोननांगौ खोनादों ना नोंथां?
औ ओ
बेनि उनाव जोङो लामस्रोना दोननाय नि उनाव जेब्ला ओंखामा एसे सुहाबो, गुसु जायो बेनि उनाव जोङो बखारखौ देग्लिना लाग्रोनांगौ मिहि गुन्दैयै बिनि उनाव जोङो सास्रो सास्रो फोननांगौ लोगोसे दै एसे सास्रिना होनांगौ बेनि उनाव जोङो बे जोमाय संनाय ओंखामखौ जोङो प्लास्टिकआव बोननानै जोङो
खायफा खायफाया दायरेक्टलि खानथायाव सोनाय एबा बाल्थिङाव सोना दोननायखौ नुनो मो नो आरो खायसेखौ जोङो पेकेट दोनो खानानै साननै सानथाम हरनि थाखाय जोङो बिदिनो दोननाय नुयो बस्था खोबनानै। बेनि उनाव
खान्थायाव एसे रोसि जाहांबा जोङो एसे सेवग्लिबा जोङो बेखौ खान्थायाव सुयो। सोनायनि‌ उनाव जोङो प्लास्टिकखौ बोखारना होयो बेनि उनाव आरो खान्थखौ जोङो एसे जौ बिदै जाजासे जों बेखौ दोनथ'यो सानैनि थाखाय जौ संनायनि सिगां बेनि उनाव जोङो दै होनानै हरसेनि थाखाय सोमना दोनो बेनि उनाव हरसे सोमना दोननायनि उनाव जों बेखौ जखाय गोथांखौबो जोङो लोंनो हायो जों गोबां मानसिखौनो लोंनाय नुयो गोलोम बोथोराव देहाया गरम जायोब्ला जों जखाय लोङोब्ला एसे थान्दा मोनो बेनिखायनो गोबां मानसि फोरानो जखायखौ लोंनाय नुनो मोनो बेनि उनाव जोङो जखायखौ हरसे सोमना दोननायनि उनाव जोङो बेखौ सेरेब सावना हानाय लामा मायाव फैयो बेनि उनाव जोङो जोङो सेरेब खावनो थाखाय जोङो
औ
खानथा गंथामनि गोनांथि जायो ओ बेनि उनाव खान्था गिदिरथाराव जोङो जौखौ लायो आरो बेनि उनाव जोङो
थाखाय साथाराव जोंनो खानथा नांगौ बेयो एसे फिसला फिसाबा बाबो जायो बेनि सायाव जोङो दै होयो आरो गेजेरनियाव जोङो पाइप होयो आरो दाला होयो दाला होनना बुङो बेखौ जों दालाखौ होयो एसे गब्लं खालामनाय जायो बेखौ खान्थागौ गेजेरनि बेनि उनाव जोङो जाहाथे भापफोरा गलाङा सेरेबनि भापा गलाङै बायसा जोङो हिस्रिजों लिर थेयो एबा जोङो हाब्रु जों जोङो बाला एसे मिक्स खालामना हायाजों खान्थाखौ गासैखौबो लिरथेनायखौ नुनो मोनो।
औ
बेनि उनाव जोङो मोजाङै अर होनानै जों बेखौ गोदौजासे सेरेनेबा भाब जानानै दै महरै गबोजासे जोङो ओ बेखौ होबाय थानांगौ बिदिनो थामजि ब्रैजि मिनिदनि उनाव जोङो सेरेबखौ लाखै लाखै गब'नायखौ नुनो मोनो।
औ
जोङो खायफाया जोङो दडाइरेक्टलि गेेलानबो हाजावनायखौ नुनो मोनो। आरो खायफाया बथलबो हाजावो जे जोङो जौखौ जेनेबा बा केजि सिल' जोङो सङोब्ला जों जौखौ गंबा बिदि दिहुननायखौ नुनो मोनो जोङो बिनिसै आरो बांसिन सावोब्ला बेनिसाय आरो गोबां जौखौ जों जेसांसि लोंजायो खारा जा जायो बे सामसो जोङो दिहुननायखौ नुनो मोनो बेनि उनाव जौखौ जोङो मिक्स खाम दै एसे होदेरनानै मिक्स खालामनानै जोङो जौखौ लोंनो हायो। बिब्दिनो जोंनि ओनसोलाव जोंखौ बिदि सोङो लोगोसे आरो जोङो जौखौ जोङो न'आवबो लोंनो हायो आरो जोङो फाननायबो जायो ओ जेरै जोङो माइरंनि दामखिनिखौ मोनफिनो। बेनिखायनो जोङो जा एसे हायो सोरबाफोर लांनो फैयोबा लोंनो फैयोबा जोङो बिदिनो न'खर न'खर जोङो फाननायखौ नुनो मोनो आरो न'खर खुंनो हानायबो एसे लामायाव फैयो जौ सावनानै आरो जोङो अमाबो फिसिनो हायो बे जौ सावनाय अफ्रिखौनो जोङो हाख'राव नानोबो होनो हायो नायनि था खायबो मोजां एबा जोङो अमा फिसियोबा अमानि थाखायथ' अफ्रियानो गुबै आदार नङा होमबा बिदिब्ला नोंथां जोंनि समाबो जाना फैबाय नोंथांजों राय्लायनानै आं गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय आरो गोजोननाय थाबाय नोंथां। बिदिब्ला नोंथांजों एसेयावनो लाखिथ'नोसै। औ नंगौ नोंथां।